हेलौ नोंथां औ खोनाबाय ना?
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां।
खोनादो ना नोंथां?
खोनादोंना? आं खोनादों औ नोंथाङालाय?
औ ओ खोनाबायना औ खोनाबाय
अ अ अ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ अ अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो बर'फोरनि आगरनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथा
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथाङा फंनैसो माने गिबियै बुंफोरलु हरग्रोदो नङा होमबा
नों।
औ नोंथा नोंथाङा फोरमायग्रोदो
नों मा होनदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा?
अ अ बर'फोरनि आगरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायग्रोदो होनदां नोंथां ना।
नोंथांनि खौ आं मोजाङै खोनानो मोनाखैमोन नोंथाङा मा बुंदों बुंफिननो हागौमोन नामा
औ औ हागोन जेनेबा नोंथांखौ आङो बर'फोरनि आगरनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनो बुंदोंमोन आरो नोंथां खोनाबाय ना?
औ।
हेलौ। ओम दे दे बुंफिनदो दे आगरफोरनि सोमोन्दै नोंथां
ओ बर'नि आगरफोरनि सोमोन्दै बुङोबाथ' जोंना गोदोनिफ
ओम
फ्रायनो जों ओ बर'फोरा गावनो आखाइजों एरनानै ओ दख'नाया बा जोमग्रा फास्राफोराव आगर एर नानै लाबोदों नङा होमबा नोंथां
ओम ओम ओम
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों।
ओ ओ बेबायदिनो जोङो गोद दोनि आगरफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनिया आजै आ जौमोना गावसिनि द' जि दख'ना बेयाव एरबोनाय आगरफोरखौ आगर
ओम।
बुंलांनायलाय।
ओम ओम
खोनादोंना नोंथां?
औ औ। खोनादों देलाय नोंथां बुंलाय औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओम
हेलौ खोनादों नोंथाङा बुंलांलाय
गोदोनिया औ ओ गोदोनि आगर फोर होननानै बुंबा जोंना गोदोहाय ओ ओ मिथिंगानिफ्राय माखासे आ आगरफोरखौ एरखांनाय जादोंमोन ओ जेरैहाय जोङो गोदोनि आगरफोरखौ बुङोब्ला ओ
ओम। औ
ओ खासि हाथाइ आरो बेबायदिनो
औ औ।
ओ बैग्रि बिबार ओ हाजो आग गर बेनि उनाव ओ दावराइ आगर आरो।
औ।
बेबाय दिनो माखासे। बे लाव बेगरनि।